हेलौ
औ खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा एसे सम दंब्ला जेरै बर' आइजोफोरा माबायदियै न'खर सामलायलाङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों
औ हागोन आङो बर' समाजाव एबा बर' हारियाव बर' आइजोफोरा न'खर सामलायनायाव माबायदि बिफाव लादों लायो बा लानो हादों आं बेखौ फोरमायलांगोन बुंनो थाङोब्ला गोदो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारियावहाय बर' आइजोफोरा न'खर सामलायनायखौ ओ दैदेनबोदों मानो होनोब्ला गोदो गोदो गोदायनि समावहाय दावहा एबा दावहायाव थांनाय आरो न'खरनि गोनां जानाय मुवा बेसाद फोरखौहाय जेब्ला हौवाफोरा हाग्रा बंग्रायाव थांनानै एबा बायफोर लायनाय समावहाय न'खौहाय बि हौवाफोरा ओरैनो गालांनाय जायोमोन
औ नंगौ नों
बेनो गालांनाय समावहाय ओ न'खरनि जोथोन लानाय न'खरनि मा ओ होनो न'खराव थालांनाय बे गथ' गथाय नखरनि सुबुंफोरखौ नायनायनि गासै बिबाना बर' आइजो एबा बै न'नि ओ सासे हिनजाव गाहाय बेनावनो थायोमोन बियो ओ गावनि फिसायखौ एबा हौवाखौ नेयालासिनो न'खराव गोनां जानाय मुवा बेसाद आरो फिसा फिसौखौ नायनाय हाबा बेफोरखौ गासैबो मावजोबोमोन बिनि अनगायैबो बै समावहाय मामोन ओ बर' आइजोफोरा फिसायनि खामायनाय एबा सोरबा हौवानि खामायनायखौ लामा नायालासिनो गाव गावनो रांखावरि खामायनायनि राहा लायोमोन बिसोर आरो रांखावरि खामायनायनि मादाव बिसोरो दाउ अमा फिसिनाय एम्फौ नाय बिनि अनगाबो ओ बहुत खाथि खालाफोराव मैगं थाइगं नागिरनाय बेफोर हाबाखौ बिसोर मावो बेजों लोगोसेनो गोदोनि समावहाय ओ बर' आइजोफोरा ओ फिसा फिसौ खांनाय बानाय फोरोंनाय बेफोराव आखा फाखामोन फुङावनो बिस बिसोरो फिसाफोरखौ बा गथ'फोरखौ ओ फोजानानै न'नि हाबा जेरै गोदोनि समावहाय दानि बायदि मेसिनजों माइ सौनाय जायामोन। गोदो समाव उवाल आरो दिंखियाव माइ सौनाय जायोमोन। बेजों लोगोसेयैनो बिस रो मा होनो फुंनि थाम रिंगा ब्रै रिंगा बेबायदि स मावनो बिसोरो सिखारनानै माइ सौवोमोन आरो बे माइ सौनायजोंनो ओ आइजोफोरनि जिहोनोखि जोंनि मानसिनि देहा सोलेर बियो गोग्गोमै थानो हायोमोन मानो होनोब्ला सासे मानसिया गोग्गयै थानोब्ला आ फुं सम एबा मोनाबिलि समाव एक्सारसाइस खालामनांगौ ब्याम खालामनांगौ दा बै समावहाय ओ जोंनि बर' आइजोफोरा बेखौ बिथा खालामनानै एबा जानाय लोंनायखौ बिथा खालामनानै जगार खालामनायनि थाखाय बिस रो फुं समावनो सिखारनानै माइ आरि सौओमोन बेनि अनगा बो जों नुनो मोनोमोनदि गोदोनि समावहाय ओ अमा फिसिनाय ओ दाउ अमा दाउ फिसिनाय बेफोरो जोबोद ओ खमन एबा जावले जावले जाफ्लेबाय थानाय आरो दासि बो जों नुनो मोनो ओ आइजोफोराहाय न'खर सामलायनाय समावहाय गावनि न' बांखौ दसे सम दोनथ'नानै खाथि खाला एबा न'नि फ्राय गुबुन एसे जौसे मिटारसो गोजानफ्राव थानाय ओ हाथाय दखानफोरावहाय हाग्रा बंग्रानि मोननाय ओ मैगं थाइगं बेफोरखौ लांनानै फानहैयो गो गोदोनि आइजोफोरनि बिफाव आरो दानि आइजोफोरनि बिफावनि गेजेराव जों माखासे गोबां फारागबो नुनो मोन्दों जिहेतु दानि जुगावहाय ओ इन्टारनेट आरो मबाइल ओंखारनायनि जाहोनावहाय गोबां जोङो मा नुनो मोनदों आइजोफोरनि बिफावखौ खम जालांनाय नुनो मोनदों। बेनि गेजेराव जों आयजोफोरखौल' दाय होनायोब्ला जानाय नङा बिनि गेजेराव माखासे ओ हौवा मानसिफोरनिबो गोरोन्थि दङ बेनि गेजेराव बेहाय मानो होनोब्ला मबाइल आरो इन्टारनेट फैनायनि जाहोनाव जोङो मोनसे खामानिखौ बै जाय जायगायाव थांनानै मावहैनांगौमोन बे माखासे खामानिफोरखौ जोङो मबाइल फननि गेजेरजोंनो ओ मावहरनाय बादि जादों बबेबा मोनसे खौरांखौ जोङो थां गोदोनि समाव थांनानै खोन्थाहैयोमोन नाथाय आथिखालाव बैजायगासिम थाङाला'सिनो मबाइल फनजों खोन्थाहरदों आरो बिनि गेजे बो जोङो मा जादों मबाइल फननि गेजेरजों जोंनि बर' समाजाव एबा ओ जोयनाखि बर' आइजोफोरा बिफाव लानाय बियो लासै लासै खमायलाबाय बे लासै लासै खमायलांनायनि गेजेराव दंमोन ओ मबाइल फनखौहाय गाज्रि रोखोमै बाहायनाय नाङैसै बाहागोआव बाहायनाय बेजों लोगोसे आरोबाव माबि जोङो मबाइल फनफोराव गुबुन माखासे गाज्रि आइजो फोरनि आखल आखुफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो बे गाज्रि आखल आखु खुखौनो जोङो मा जादों नुनानै माखासे उन्दै उन्दै ओ आइजो एबा हिनजावसाफोरा सोलोंलांदों आरो बिनि अन गाबो मबेइलजों जोङो जिहेथु गोजाननि मानसिजों से सेकेण्ड बा से मिनिटनि गेजेरावनो जोङो जगाजग खालामनो हानायनि जोहै सिफोराबो जोंनि आइजोफोरखौहाय बायदिसिना गाज्रि गाज्रि ओ मा होनो सोलो बाहायनानै फुस्लायनानै गाज्रि खामानियाव लोब्बा लाहैदों। आरो बे लोब्बा लाहैनायाव जे बिसोरो मिथिनो मोनबाय जे ओ रां खामायनायनि गोरलै राहा दं। बेफोरबायदि ओ बिसोरो सायख'नानै लादों। नाथाय जों मिथिगौ जे जाय खामानियाव ओ गोरलैयै रां खामायनो हायो। बेवहाय हा जौसे जौखोन्दोआनो बेहाय गाज्रि ओ हाबा जायो जों होननानै मिथिगौ। दा बेफोरखौहाय ओ जोंनियाव साननो हानाय गोहोआ लासै लासै खमाय लांनायनि जाहोनाव जादों। जोङो ओ बुंनांगोन दि आथिखालाव जेरै आइजोफोरनि मोनसे गौ थुम आबोब जों बेखौ दानायखौ नुनो मोनदों। आरो बे दानायनि गुबै जाहोनाव दङ'मोन जोंनि बर' आइजोफोरा जाहा - दे जोंनि समाजखौ गोग्गोयै लाखियो आरो न'खर सामलायनायाव गावनि हौवा एबा फिसायजों हेफाजाब होफायो। आरो बिनि अनगाबो बिसोरो ओ फैबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोर बा गावसिनि फिसाज्ला फिसाज्लोखौ मोजां लामाजों दिन्थिलांनाय मोजां आखल फोरोंनाय ओ उन्दै गेदेरखो बयखौबो समानै मान होनाय। बेफोर हाबायाव जाहाथे थे मोजाङै ओ बिफाव लायो। बिनि थाखायनो आबोब आफादखौबो दानानै होनाय जादोंमोन। आरो जोङो बेखौबो बुंनांगोन जे ओ जोङो गासै बो आइजोफोरखौनो एखे नुनो मोना। खायफा खायफा मोजां आखुनिबो जों मोननो थाङो। नाथाय बेफोर मोजां आखु खुनि बांसिन आयजोफोरखौ जोङो गामि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो आरो। ओ नोंथाङा ओ बर' समाजनावहाय बर' आइजोनि बिफाव एबा न'खर सामलायनायाव बर' आइजोफोरा माबायदि बिफाव लायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायलांदो।
औ ओ गोदोहायथ' जोंनि बर' आइजोफोरा ओ ओ जेरै नों थाङा होननाय बायदि हौवाफोरखौ जोङो लोब बा लायामोन आरो मानो होनोब्ला हौवाफोराथ' गोदोनि समाव जोंनिया ओ जोरै न'फोराव थायामोन नालाय नोंथां जोरै ङो ओ खामानि मावनो गोजान गोजानाव थायोमोन नालाय। बिनि थाखायनो जोंनि बर' आइजो फ्रा जेरै गावनि आखाइजोंनो सि दानानै ओ न'खर सामलायोमोन। जेरै जोङो एम्फौ लाथा फिसिनानैबो जोङो बेनि फिथोबजों जोङो इन्दि जि जिनि जेरै गोदोनि सुबुंफोराथ' जेरै थावख्रि लुयो मोन नालाय नोंथां फिथोबखौ जोङो थाव ख्रि लुनानै बिजोंनो बिसोरो गावनि आखाइजों जेरै समायना रमायना आगर एरनानै आरो सि जोम फास्रा दानानै बिसोरो बिजोंनो जिउ खुङोमोन आरो नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा। ओ गोदोनि सुबुंफोराहाय एसे लेखा फरा रोङाबाबो जेरै दानाय लुनाय मावनाय दांनाय बेफोराव जोबोर आखा फाखा मुखुबमोन आरो नोंथां। दानि जुगावथ' जेरै लेखा फरा रोंदोंब्लाबो गोबाङानो जेरै गाज्रि लामायाव थांनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो नोंथां गोदोनि बायदि ओरै सोरै सि दानाय सेरै जोङो थावख्रि लुनाय बेफोरखौ एसे खम बिबांनि जों नुनो मोनो आरो नोंथां दासिम
औ
औ जेरै गोदोनि सुबुंफोरा गावनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय जेरै हाग्रानि मैगं मैला बेखौबो फान बाजारफोराव फानहैयोमोन आरो बेनि उनाव जेरै दाउ अमा बेफोरखौ लानानै फिसिनानै जिउ खङोमोन गोदोहायथ' जेरै नोंथाङा होननाय बायदि गोदोनि सुबुंफोरा जोबोद खामानियाव मुखुब जायोमोन आरो आइजो फोर जेरै गोदोहाय जोङो औ माइरं माइ संनोब्लाबो नोंथाङा होननाय बायदि गोदोहाय मिचिन गैयामोन नालाय नोंथां
औ
गोदोनि आइजोफोरा जेरै फुङावनो सिखारनानै जेरै बायालासिनो बिसोरो दिंखि जेरै गाहेन बेफोरजोंनो बिसोरो माइ माइरंफोरखौ जोङो सौना जेरै जोङो माइरंखौथ' दानिया मेसेंआव संनाय जायो आरो नोंथां बहननाय जायो गोदोनिथ' जोङो जेरै गायहेनफोरजोंनो देनानै माइरंखौ माइरं बहननाय जायोमोन आरो नों बिथां माइनिफ्राय औ गोदोनि सुबुंफोरा जोबोद मुखुब जेरै खामानि मावनाय दांनायाव जबोोर आखा फाखा होनजायो आरो नों नोंथां लेखाफोरा गोबां गोरों नङाब्लाबो आरो नोंथां बेनि उनाव जेरै जोंना माइ गायनाय जेरै आबाद फोथारावबो जेरै आइजोफोरानो खोथिया फुनानै जेरै बिसोरो गावसोर गायनानै जेरै आबाद फसलफोरखौ बिसोरो थिखाङोमोन आरो जोंनि बर' आइजो फोरानो औ जेरै ना बिसोरो जेरै ना गुरनानैबो बिसोरो नाफोरखौ फाननानै जेरै गावनि न'खरखौ नायोमोन आरो नोंथां गोदोनिसिम सुबुंफोरा औ बिनि उनाव आरो जेरै हौवाफोर गैया नालाय नोंथां जोंथ' गासै खामानिखौ खौखौनो मावनांग नालाय आइस नालाय जेरै न'खरखौ सुंथानो थाखाय बिनि थाखाय जोङो गोबां जोंनि बर' आइजोफोरखौ जेरै दाउ अमा गोबांखौनो जोङो लानाय नुयोमोन आरो बेनि गेजेरावनो जोंनि मोनसे बर'फोरा बयबो फिसियोमोन आरो गोदोहाय बेखौ जेरै एम्फौ लाथा होनोब्लाथ' जों बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरा फिसियोमोन नालाय नोंथां बेखौ जोंनि बर' आइजोफोरा फिसिनाय जायोमोन आरो मानो होनोब्ला बिनिफ्राय जोङो गोबां रां मोननो हायोमोन सोरि आं आवगायसो बुंलांबाय बेनि फिथोबाबो गोबां दाम जेरै बेसेन गोसा बिनि उनाव आरो जोङो एम्फौ ला था बेखौबो जोङो फाननानै गोबां रां मोनो नालाय नोंथां बे जोंनि बर' आइजोफोरा बेजोंबो गावनि जिउखौ खुंलाङोमोन आरो नोंथां न'खर न'खर बयनिबो न'खराव औ एम्फौ लाथाफोरा फिसियोमोन आरो बयबो बेखौ फिसिनायाव जोबोर खस्थ' जायोमोन आरो नोंथां जेरै जोङो इन्दि बिलाइ खौ नागिरनायाव जोबोर खस्थ' जायोमोन जेरै खारुन बिलाइफोरखौथ' जोङो जेरै हाग्रा बंग्रायावसो मोननाय जायो नालाय नोंथां ओ बेखौ नागिरनायाव जोबोर खस्थ' जायोमोन अब्लाबो बिसोरो ओ गावनि ओ न'खरखौ नायनो थाखाय जेरै बिसोरो ओ बे एम्फौ लाथाखौ फिनानैनो गावनि आथिंआव गसंनो हायोमोन आरो जेरै बिसोरो सि जोम बेफोरखौ जेरै दानानै लुनानै बिसोरो फान ओ जेरै फालांगि जेरै फाननानै बिसोरो ओ गावनि न'खरखौ सामलायोमोन गोदो थ' एसेबांखिनि जोङो बेसेन गोसा नङामोन नोंथां जेरै जोङो मायबा मोनसे मुवा फाननोब्लाबो एसे एसे जेरै थाइनै ओ थाइथाम बेफोरनो गोबांमोन आरो गोदोहाय नोंथां ओ अब्लाबो बि बिसोरो गावनि थाखाय थोजासेमोन आरो बियो दानियाथ' जोंना गोबां जालांबाय आरो नोंथां जेरै जों मायबा मोनसे बायनोब्लाबो जोंनो गोबां ओ रां नांगौ जायो गोदोनि बायदि जोंनिया थाइसे थाइनैया एसे खम जेबो नङा आरो जोंनि थाखाय बे थाइसे थाइनैया आरो। गोदोहाय बेखौ बहननो थाखायनो जोबोर खस्थ' मावनांगौमोन आरो जोंनि बर' आइजोफोरा आरो नोंथां जेरै सि जोम बेखौ दानानै फानोब्लाबो ओ गोबां रांखौनो बुरजा मोननाय जायामोन जेरै दस थाखा बिस थाखा बिदिल' बे बेखौनो मोनबावामोन सो आरो गोदोनि ओ सुबुंफोरा आरो थां जोबोर खस्थ' जानांगौ जायोमोन आरो जोंनि बर' आइजोफोरा आरो दासिमथ' जेरै नोंथाङा होननाय बायदि जोङो लेखा फरा गोरों एसे जेरै आइजो आफाद बेखौबो दानायखौ जों नुनो मोनो दानिया जेरै गासिबो लेखा गोरों जाबाय बिनि